हेलौ
फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरनाय थाबाय सिगाङावनो
नोंथांसिमबो बनो थांबाय फंबिलनिफ्रायसो हांख्लायनाय
बिदिब्लालाय जों सानैजों दिनै बोथोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै
औ रायलाय जागोन।
बोथोरा दिनै एसे गाज्रि नालाय जों बोथोरखौनो जों गोसोखांनानै रायलायनोसै आरो।
औ
बोथोरा दिनै मादि जादों नोंथांनिथिं?
बोथोरा बिदिनो अखा दोमैनाय। जानानै दङ।
अ होमबालाय एसे एखे मिलायनायानो दा। बोथोरा एसे गाज्रि बार बारदों बिदिनो अखायाथ' फैखादों एसे बुरजायैनो फैदों अब्लाबो टाइम मोनदों आरो।
अ
बिदि बोथोरफ्राव कफि गुदुं गुदुं ब्लेक कफि मोनलोङोबा गोथाव नाङो आरो साहजों साबाबो जायो।
औ बेबायदि बोथोराव थान्दा एक्से थान्दा बोथोराव बिदिनो गुदुं गुदुं साहा बा कफि फोरखौ लोङोब्ला जों
मोजां नाङो।
नंगौथ' गुदुं गुदुं मा होनगोन जाग्राफोरा एसे गोथाव जायो आरो दाबायदिनो गुसु गुसु थानदा बोथोराव बिदिनो ओ अखा फैदों ना लाय एसे अखाखौ नायै नायै जादो। बेसे गोथाव नाङो बिदिनो जाबा।
औ नोंगौथ'।
औ औ आरो सान्दुं दुङोबाथ' एसे खस्थ'खौनो मोनो आरो दा बायदिनि बोथोरावहा। समजों लोगोसे बोथोराबो सोलायलांबाय थादों आरो जोंनि मानसिनि साननाय हनायफ्राबो सोलाय लांबाय थादों माथो बुंनो
बोथोरानो सोलायदोंब्लालाय आरो मानसिनियालाय बयहाबो गोसोआ एखे थाबाय थाया बेबायदिनो बोथोरा जेरै सोलायदों बेबायदिनो मानसिनि गोसोआबो सोलायगासिनो।
गावजों गाव एसे मिलायबोला जासिगोन बियो। बोथोरा एसे मोजां जायोब्ला खामानि दामानिफ्राबो मावनो हायो आरोना अखा फैब्लाबो एसे खम जानांगौ होमबानिया गासैनिबो थाखाय मोजां जायो। एथ' बुरजा बोथोरजों लोगोसे अखाफोर फैबाय थायोब्ला बोथोरा गाज्रि जाबाय थायोब्ला मानसिनि खामानिफ्राबो थाद'यो आरो बिदिनो आंखालफोर जायो। आरो गोबां थांनांगौ जानाय खामानिफोराबो थादननानै थायो।
औ नंगौ बोथोरा एसेबां सान्दुं होयोब्ला जों गोबां खस्थ' मोनो गरमजों। बेखायनो बिदिनो दोमैलु बोथोर जानानै थानांगौ अब्ला जोंनि खामानि दामानिफोरा मावनाय समावबो एसेबाबो एरो। बेखायनो जों दोमैलु बोथोरखौ मोजां मोनो आरो।
औ नंगौथ' जुबजुब अखा हानायाव गेलेनायानो मोजांसिन जागोन खोमा दायो।
औ बिबदिब्लाबो मोजां नाङो आरो। एसे थान्दा थान्दा अखा दैयाव गेलेनो मोनोब्ला
औ नंगौ बोथोर गाज्रि जायोब्ला बिदिनो दैबानाफोर जानानै मानसिफोरनि न'खर न'फोरा रां बायलाङो मबेबा मबेबा दालांफोरा बायो बेफोरबायदि जायोब्ला सुबुं माहारिनि गोबां खहा जानानै फैयो। बेखायनो बोथोर गाज्रिब्ला न'निफ्राय ओंखारनाय जायाहाय गिनाय मोनो।
औ नंगौ ओं बेखायनो जोङो बांद्राय अखा फैयोब्ला जों गिनो गोनां जायो। यो मानो होनोबा जोंनि जोबोद खहा खालामो बे अखा दैैया अखा दैनि गेजेरजोंनो गोबां बिदिनो लामा सामाफोराबो गाज्रि जायो। नाथाय बिफां लाइफांफोरनि थाखाय अखा फैयोब्ला मोजां जायो आरो।
नंगौथ' गोबां बिदिनो फरायनाय गथ'फ्राबो खस्थ' मोनो थांलाय फैलाय खालामनो आरो लामाफोरा गोबांनि दै जिंफोरनि या गारजि जायो‌। आरो सान्दुं दुंद्रायब्लाबोदि बिराद गाज्रि जायो आरो। अखा फैद्रायब्लाबो गाज्रि जायो। बेखायनो नर्मेल बोथोरानो मोजां जायो।
औ नोंगौ जों अखाखौबो दैखौबो नाङा नङा नांगौ जायो। मानोना जोंनि थांना थानाय जिउआव दै गैयाब्ला जाया। लोगोसे बिफां लाइफांफोराबो गोरान खरां जानायजों थैलांगोन। बेखायनो जोङो दै अखा दैखौबो नांगौ जायो आरो।
औ नंगौ बांद्राय अखा फैयोब्लाबो मानसिनि थाखाय खहा जायो आरो फैद्रायाब्लाबो बिफां लाइफांफोरा रानज्लांनानै थैज्लांनानै मानसिहा अक्सिजेननि खम जागोन आरो बेखायनो अखानिबो गोन गोनां जायो आरो अखा बांद्राय फैब्लाबो आरो बिफांफोराबो नोस्थोसो जायो। बिलाइफोरावहा दै जमा जानानै गिलिर जानानै दालायफ्रा बायो आरो खायफा खायफा हाया गुरै जानानै बिफांफोराबो गुलुंनानै बिदिनो लामा लामा सामाफोरखौ गाज्रि खालामना होनायजों लोगोसे थांलाय हैनालाय लामाखौ होथेनानै होनाय जायो। बेफोरबायदि जायोब्ला गोबां मानसि खहा जायो आरो मानसिफ्रा बेबायदि जायोब्ला स्टार्बखौ मोननाय जायो। बेनिखायनो बोथोरा मोजांबानो मोजां जायो आरो बोथोर गाज्रिबानो गाज्रि जायो बियो बेखौ नायनानै सो न'निफ्राय ओंखारनांगौ मानसिफ्राबो आरो बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा गोबां रोखोमनि खामानिफोर थायो जायाव थाङा होननानै थायालाबानो थानो हाया बेफोरबायदियावहा थांनांगौ जायोब्ला बेफोरखौ नायबाय थानो हाया नाथाय बेफोरबायदि लामाफोराव होबथेला होबथेसि थायोब्ला गोबां बिदिनो समबादि सहैनांगौ जाया नालाय बेफोरावहा एसे मानसिफोरनि थाखाय प्रब्लेमसफोरा जानानै फैयो बेखायनो गासैखौबो खाथिनि लामायावसो सोरनावबा खाथिनि लामायाव बिफांफोर बायनानै दङ अब्ला खाथिनि मानसिफ्रा साफा खालामनानै दोननांगौ नुनाय लोगो लोगोनो होमबानियासो गासैनिबो थाखाय मोजाङा जायो नों मा होनो?
औ नंगौ नङाब्ला जोंनि हान्थिनाय लामायाव गोबां बिदिनो दिस्टाब बेबायदि जायो आरो बेखायनो जों साफ्रोमबो बेफोर खामानिखौ मावनाया मोजां
औ जोङो गावजों गाव बेबायदियैनो जोङो रैगोम मा होनो बेखौ रैखा खालायनानै बा हेफाजाब होलायनानै जोङो गावजों गाव नो अनज्लायनानै थानांगौ मानो होनोब्ला दिनै नोंहा ओं इम्परटेन्स जादों गोनांथि जादों दिनै आरो गाबोनब्ला जोंनि जालायगोन बेखायनो गावजों गाव अनज्लायनानै हेफाजाब होलायनायानो जागोन मानो होनब्ला बोथोरखौ जोङो रावबो होबथानो हाया बियो मिथिंगायारि जाग्राखा
औ नोंगौ
बेखायनो जोंङो बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै जोंङो मिथिंगाजों गोरोबफानाय जाखागोन बेखायनो जोंङो अनज्लायनांगौ आरो जोंङो मिथिंगाया जाबायदि बोथोरफोरखौ सोमजिना होदों जों बेफोरखौनो जोंङो गावजों गाव एक्सेप्ट खालामनानै जोंङो सोलिनांगौ जायो बेखायनो जोंङो गावजों गाव रैखा खालामायनायनायानो गावजों गाव हेफाजाब होलायनायानो जोंनि माव बिथांखि
औ नंगौ
बिदिबालाय जोंना समा जानानै फैबाय दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'सै खोमा
औ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय
दे बिदिबालाय दोनथ'नाय जाबाय
औ दे